हेल'।
हेल'‌ नोंथाङा आंनि रायज्रायनायखौ खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
औ नोंथां नै जोंनियाव आङो दा ओरैनो गरमखाय फिफां सायाफ्राव जिरायनानै दङ नोंथां।
औ औ।
नोंहालाय मा खामदों?
जोंनावबो बिदिनो बिराद गरम नोंथां आंबो दा ओ न' खाथिनि दंफां सायावनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां।
औ नोंथां दासान्दि गरमआबो बिराद जागासिनो दङना नोंथां?
औ नोंथां।
बेफोरबायदि गरम -गरम जानायखौ होबथानायनि माबाफोर राहा लामाफोर दङ नामा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
राहा लामाथ' गैया नोंथां माने आं जेरैबायदि मोनथियो बेखौनो खिन्थाना होनसै आं नोंथां जेनेबा गरम गरम आथ'गरमयैनो जाबाय थाखायो नालाय बेखौथ' जोंहा लाखिनो जेबो हाया माने होनबा बियो मिथिंगानि मोनसे औ।
औ।
बेयो मिथिंगानि मोनसे गाबखासो नालाय नोंथां थ' औ। जोङो गिबियावनो गरमखौ खम खालामनो बुङोब्ला जोंनो गिबियावनो नांगौ दंफां लाइफां आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
साखाथि फाखाथियाव बिफां लाइफां थायोब्ला गरमा खम जायो मानो होमबा जोङो बिफांनिफ्राय साया मोनो। ओं बिनि थाखायनो माने जोंनि बे जे जायगायाव बे बिफांनि सायाया गोलैयो बेहाय माने जोंना थान्दा गुसु जाना थाबाय थायो आरो। नोंथां बिनि थाखायनो गरमआ बारा जाया। बांसिन बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि थान्दा जायगाखौ जोङो बां सिनानो गामिफोरावसो नुनो मोनसै आरो नोंथां दाथ' टाउनफोराव बुङोबाथ' बिफां फांसेखौनो नुनायानो नङा नोंथां नंगौना नङा?
औ नोंथां नोंगौ नोंगौ।
औ थ' गिबियावनो आं बुङोखि गरमखौ होबथानोब्ला जोंनो नांगौ बिफां लाइफां बेनोसै आरो नोंथां दा नोंथाङालाय मा सानो? नोंथांङालाय मा सानो बिफां लाइफांआ जोंनि थाखाय गोनांथि नंगौना नङा?
नोंगौ नोंथां। मानो होनोब्ला आथिखालाव गोबां बिदिनो बिफां लाइफां दानफायनायखौबो जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां? गुबुन गुबुन जायगाफोराव जायनि थाखाय जायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव दुंथाययाबो बारा जालांगासिनो दंङ'।
औ नोंथां।
बिदिनो बे
गुबुन गुबुन जायगाफोरा बेबायदिनो फिफां लाइफां दानफायनायफोरखौ जोंङो होबथानो नांगोन नङा होमबा नोंथां?
द
जोङो बेबायदिनो बिफां लाइफांखौ बिफां लाइफां दानफायनायखौ होबथानानै बिफां लाइफां गायनांगोन जोंङो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
बेनोसै आरोना नोंथां।
औ औ जोङोथ' दा बिदि कारेन्टनि फां खा एसि जाबाय थानानैथ' थांनानै थाबाय थानो हाखानाय नङा नों थां नङा होनबा? आरो औ। आरो बिफां लाइफांआ सायानि थाखायल' नङा माने जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो मा नो होनबा जों बिनिफ्राय जोंनि हां लानाय निगेसखौ मोनो जेराव नङा होनबा?
औ औ नोंथां नोंगौ नोंगौ सैथो नोंथां।
आरो ओ आं नोंथांनाव मोनसे खोथा सों नि थ' नों थांङा गामिखौ मोजांसिन मोनो ना टाउन एरियाखौ बांसिन मोजांसिन मोनो नोंथांनि साननाया मा बेनिफ्राय?
बेबायदिब्लाथ' नोंथां गामिनि गामियानो साबसिन।
औ औ मानो नोंथां खिन्थानो हागोन ना एसे?
मानो होनोब्ला गामिया जा गामियाव माने गामिया माने जों एकदम माने फ्रेश मोनो आरोना जेरैखि टाउन सहरावबाथाय बेबायदिनो गारि मथर दावराव दावसि नङा होमबा नोंथां
औ
गामिफोराव गामिफो गामिफोरावबा बिदिनो फिफां लाइफां
औ बिदिनो माने जोङो फिथाइ सामथायाइबो मोननो हायो नङा होनबा
औ औ गामिफोराव बिदिनो ज' ज' ओरै फिफां सायाव जिरायनाय फिफां सायायाव थानाय बेफोर मानि मोजां आरोना बेनिखायनो गामिखौ माने मोजांसिन मोनो आरोना
औ‌ नोंथां आंबो बांसिन गामिखौनो औ दे नोंथां बुं
अ नोंथाङालाय माखौथो बांसिन मोजां मोनो
आंबो गामिखौनो मोजांसिन मोनो नोंथां मानो होनोब्ला जोङो औ
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ आङो गामिखौ मानो साबसिन मोनो होनबा जोङो गामियाव जेरैबायदि थायो जोङो टाउन सोहोराव बेबाय थाहैनो‌ हाया मा नो होनबा जोंनो जोंहा गामियावहाय जोंनि नांगौखिनि जा माने सिखारनायनिफ्राय उन्दुजासिम जोंनो माने जे जे बुस्थु सुनांगौ जोङो बेखौ जोंनि गामियावनो मोनजोबो जानायखौनो होन लोंनायखौनो होन नङा होनबा नोंथां जोङो गामियाव थायोब्ला जोंनि खाथिनि बारि बा बागान एसे हा थाबानो जोङो माने बेहाय जोङो आबाद मावनानै जानो हायो जायखौ जोङो लकेल बा एकदम थाजा थाजा मोनजायो
औ नोंथां नोंगौ
बयनिबो गामियाव आरो न'खर न'खर बयनावबो फिथाइ सामथाइनि बिफां दङ जोंनाव बे बिफाङा बिफांनि फिथाइआ गैया गैयाब्ला जों बै गुबुन बिफांनि फिथाइखौ जोङो लायथ'लायनानै बा माने बिथ' लायनानै जालायलायनो हायो नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां
आरो जोंहा मैगं थाइगंखौबो थाजा थाजा मोनजायो गावबा गावनि बारियाव खानानैयानो जा बा जोंनि न' खाथिनि बारियाव जोङो एसे रां होनानै बायनानैयनो जा नङा होनबा बुंनो थाङोब्ला जोङो जेनेबा टाउननि जानाय लोंनायखौ जायोब्ला जोङो बेहाय मुलि होनायखौसो मोनजाखायो नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां
औ आरो बिसनि मैगं थाइगंफोरा गासैबो मुलि होनायानो जायो आरो माने जोङो बेखौ दिनै बायदोंब्ला जों दिनैनो जानांगोन जों बेखौ गाबोन दोननानै जानो हाया समफोर दोननानै जानो हाया।
औ नोंथां नंगौ नोंथां।
औ आरो जोंहा गामियाव जोङो बेलासियाव जोङो बार जानो थाखाय गामियाव गिदिंग्लांनो हायो। नोङो जुदि टाउनावहाय बेरायनो गोसो जादोंबा नोङो ओंखारबानो लामायाव नोङो गारि मथर खारनाय होंगो दोंगो जों माने थाबायनो उसुबिदा जायो आरो गामि ओनसोलावहाय।
औ नोंथां।
औ। आरो जोंहा टाउनावबो माने जोङो सिरि। माने बिदि खोनाया आरो जोङो दाउसिन दाउलानि गाबनायखौनो खोनाया माने टाउनावहाय खोनागोन खालि गारि मथरनि गाबनाय जोंहा गामियाव बिदिनो बार बारनाय दाउसिन दाउलानि फिसा फिसौ गाबनाय जोंहा खोनायो आरो। आरो बिदिखौ खोनाबा जोंहा मोजां मोनो।
औ नोंथां औ नंगौ।
दा बेनोसै आरो नोंथां।
औ नोथां।
औ। दा नोंथाङा। ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा?
औ नोंथा जाखांबायानोमोन।
औ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
जोंना बिदिनो ओंख्रिया दिनै माबा खान्थाल बेगरखौ संदोंमोन खान्थाल बेगरजों नाजों संदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो बारिनि एसे बारियावबो जोंहा एसे मैगंफोर दंमोनना खांख्रिखला। सबाय बिमा बेफोरखौनो बुथुमनानै ज' बुथुमनानै मानि फाजा एवनाय जादों आरो नोंथां। नोंथाङा नोंथाङाबो जाखांबायना?
औ जाखांबाय नोंथां।
औ नोंथाङालाय मा ओंख्रि जाखो एसे खोन्थानो हागोन ना?
जोंना दिनै नोंथां ओंख्रिया ना गोरानजों आलुजों नोंथां।
औ नोंथां।
औ ओमफ्राय जोंनाबो बारियाव थानाय सबायबिमा ओमफ्राय आलु एवनाय आरो नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ। औ नोंथां दे होमबा बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नङा होनबा नोंथां?
औ औ नों
जोङो। बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नामा? माब्लाबा सम मोनब्ला सावरायफिनसै।
दे जागोन दे नोंथां।
औ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय।
औ औ गोजोननाय थाबाय दे।